नोंथां खोनादोंना? खोनादोंना नोंथां औ औ गोजोन मोनाबिलि
औ नोंथां, औ नोंथां गोजान मोनाबिलि नोंथांनिसिमबो। नोंथाङा मानोबा कल खालायदोंमोन?
औ आङो नोंथांजोंहाय बर'नि बर' हारि बर' समाजावहाय सोलोंथाइ मोननानै माबायदि सोलायदों बेनि बागै आं नोंथांनाव सोंनो होननानै कल खालामनाय
अ अ अ नोंथां फोरमायनो हागोन बिदिब्ला आङो फोरमायलांनोसै ना नोंथां। औ औ नोंथां बिदिब्ला आं फोरमायसै। सुबुं समाजाव सोलोंथाइ लानानै ओ माबयदि सोलायखो गोदोनिफ्राय दासिम। आं बिनि बागै एसे फोरमायलांनोसै। ओ बुंनो थाङोब्ला सोलोंथाइयानो जाबाय ओ मोनसे समाजनि गुदि मोन्थोर। ओ मोनसे समाजखौ गोजोन खौसेथि लाखिनो थाखाय सोलोंथाइया गाहाय बिफाव लायो। ओ सोलोंथाइया जोंनो गियान रोंगौथि बिसेनथि आरजिनानै लानानै गावजों गाव अनज्लायनानै गोग्गो समाज थानायानायावहाय हेफाजाब होयो। ओमफाय सोलोंथाइनि गेज जेरजों जोङो ओ दानि जुगाव माख दानि जुगनि माखासे समाजारि जेंनाफोर जेरैहाय ओ निखावरि दुखुथिया ओ गथ'सा मावदांसा ओ आथोनारि फारागथि आरो माखासे जोंनि सोरगिदिं थानाय आबहावायारि जेंनाफोरखौ बुजिनायावहाय मदद होनानै बिसोरोनि मोनांगौ मोनथायखौ ओ जेरै गथ'सा मावदांसा फोरनो गथ'साफोरा माबायदि मोननांगौ मोनथाय ओ बिसोरनो होनानै बिसोरनि फारसे सांग्रां खालामनो हायो। आरो समाजनि ओ आरो ओ सोलोंथायया जाहैबाय जोंनि हारि धोरोम आथोन रांखान्थियारि बिथिं गासैखौबो जेरैबो फारस फारफ्रामथिंबो बिथिंजोंं बासायालासे गासैबो ओ सुबुंनो समान खाबु होयो। सोलोंथाइनि गेजेरजों जों बयबो समानै ओ थांनानै थानो सोलोंनानै लानो हायो। बियो समाजारि फारागथिखौ ओ खमायनायाव मदद खालामो समाजाव जेरैबायदि गोजौ गाहाय थाखोनि बेफोरबायदिखौ ओ खमायनायावहाय मदद होयो बिसोरनो ओ नियाय मा माखासे समानथाइ आरो ओ सुबुं माननि बेसेनफोरखौ बांहोनो हायो ओ सोलोंथाइनि गेजेरजों ओ सुबुंफोरा बिगियान सानस्रि आरो बान मुंथाय जौगाहोनोबो हायो जेरैहाय बियो सोलोंथाइनि गेजेरजों जोङो खाना फोथायनाय उन्दै बैसोआव हाबा जानाय सति सावनाय खान्थि ओ दांनो मोनै गुबुन गाज्रि समाजारि आसार खान्थि ओ बेसोरखौहाय बोखारनायावहाय मदद खालामो गोदो गोदायहाय ओ गोदो गोदाय जोंनि समाजावहाय खाना फोथायनाया खाना फोथायनाया ओ जोबोर दंमोन एबा सोलिबाय थायोमोन बेयो मोनसे गाज्रि हुदा ओ जाय खाना फोथायनायनि गेजेरजों ओ मोजां मानसियाबो एबा मोजां मानसिखौबो गाज्रि मानसि होननानै ओ गावजों गावनो बुथारलायोमो मोन ओ दा बेखौ जोंनि समाजाव सोलोंथाइ फैनानै दा बेफोरबायदिया जोबनानै थांबाय आरो बिनिनो जोंहा दंबावोमोन उन्दै बैसोआव हाबा जानाय गोदोनि समावहाय मा ओ उन्दै बैसोआवनो ओ बिमा बिफाफोरा बांसिन हाबा हरोमोन एबा ओ बांसिन जरजबदस्त खालायनानै ओ खाथि खालानि मानसिफ्रा समाजनि मानसिफ्रा ओ हाबा होयोमोन जाय जोंनि समाज नि थाखाय एबा जोंनि इयुन जोलै उन्दै गथ'साफोरनि थाखाय ओ जोबोद दुखु दुखुनांथाव एबा गाज्रि हाबा हारिमोन ओ बे बेबो दा जोंनि समाजावहाय नुननोनो थांलिया अ उन्दै बैसो हाबाज जानायखौ जोंनि समाजाव दा नुनोनो थांलिया ओ जेरैहाय माखासे गाज्रि समाजारि आसार खान्थिफोरबो दंमोन बिसोरखौबो जों ओ बिसोरखौबो जोंनि समाजावहाय दाग गोयिखौ नुनो मोनबाय ओ जोंनि समासाहाय ओरैबाय बिदि जौगाबाय जे ओ सोलोंथाइ मोननानै ओ जोंनि समाजाहाय बुज गावनो गाव बुजिनो हाबाय सुबुं माहारि या जायनि गेजेरजों गासैबो बेफोरबायदि गाज्रि खान्थियााहाय गोमालांजोब्बाय। ओ जोंनि भारत हादरावहाय ओ जोंनि भारत हादराव मा माखासे ओ बिमा बिमा बिफाफोरा गावनि फिसाफोरखौहाय ओ जेब्ला हाबा हरो जेब्ला हाबा हाब्ला हाबा हरो अब्ला ओ बै हिन्जावनि बिहाव बिखुनजोआ एबा हौवानि बिमा फिफ बेया ओ हिनजावखौहाय ओ माखासे सम्पथिफोरनि थाखाय ओ खैसार खालामो एबा बुनाय मानाय दावराव दावसि खालामो जेब्ला हिनजावनि नख दाहाय सम्पत हरा ओ हरा जायो एबा सम्पथिखौ मोनलाङा जायो हिनजावनि न'खरनिफ्राय अब्ला ओ बिसिनि हौवानि बिमा बिफायाहाय ओ बे बिहामजोखौहाय दुम दाखाल खालामलायो एबा बुथारनाय मानायाबो जोङो बेनिफ्रायनो सोमजिनाय नुयोमोन। जाय जोंनि समाजाव दा नुनोनो थांलिया। बेनियाव दङ जोंहा दौरि सिस्टेम जौनि सिस्टेमाबबो जाबाय जोंनिनो मोनसे जे ओ समाजनि एबा भारत हादोरनि मोनसे गाज्रि हुदामोन एबा हाबाफारिमोन जाय फिसा हिनजावनोहाय सम्फत होआब्ला बेयावबो जोङो गाज्रि आखु जेरै बुथारनाय दानथारनाय सिथारनाय बेफोरखौ जों नुनो थाङोमोन नाथाय जोङो दानि जुगावबो बे दावरि सिस्टेम एबा फिसा हिनजावनो सम्पति होआब्ला सम्पति होआब्ला बुथारनाय मानाय बेफोरखौबो जोङो नुनो मोनलिया जोङो दा समान समानै गाब राननानै लानांगौ जायो। बा राननानै होलांखायो जोंनि न'खरनि सुबुंफोरानो बेनि बेफ्राय दंबावो जोंहा हारिखौ मुगैनाय गुबुन हारिफोराहाय ट्राइबेल सुबुंफोरखौ मुगैयोमोन जाय बिसोरनि जानाय लोंनाया जानाय लोंनाय थोरसि लथाखौबो जायामोन बे बे बेफोरबायदि गाज्रि हुदाफोराबो जोंनि समाजाव दा गैलिया जोंनि जोंनि हारिया एबा जोंनि समाजाव दा सोलोंथाइया ओरैबायदि जौगाबाय जे जों दा बेफोरखौ नुोनो। थांलिया आरो बेफोरखौ फोजोबनाया जों जों सुबुंनि साफा साफा सुबुंनि नि ओ मोनसे खामानि होननानै आं सानो नोंथां बिदि नो ओ औ अ नोंथां बिदिब्ला ओ आं नोंथांनाव ओ मोनसे सोंलु सोंनो सानदोंमोन। एबा सावरायनो सानदोंमोन ओ दैज्लां आर आरो मेसें बोथोराव जोंनि बर'फोरा मा मा आबाद मावो नोंथाङा बिनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ औ फोरमायनो हागोन नोंथां। औ आं फोरमायनोसै हबा जोङो बर' सुबुं माहारिया थांनानै थानो थाखाय जेनेबा जाग्रा आदार हिसाबै जोङो माइ आबादखौ मावो ओमफाय माइ आबादजों थाखाय जोङो ओंखाम मोनो बे ओंखामजों जानो थाखाय जोंहाबो ओ मेसें बोथोर आरो दैज्लां बोथोराव मैगं थाइगंफोरबो मावनाय जायो बेखौबो आलादा आ दा मावो आरो जेरै दैज्लां मैथिं आरो दैज्लां बोथोर आरो मेसें बोथोराव जोङो बर'फ्रा आबादखौ मावो मेसें बोथोर मेसें बोथोराव होननानै बुङोबा जों जोङो जेरै आबाद मावनायनि याव मेसें बोथोरावहाय जोङो माइ माइखौथ' गाया दैज्लां बोथोराव माइखौ गायो बे माइ गायै बोथोरावहाय दैलांआव दैज्लां नङैआव मेसेङावहाय अखा हायैयाव जोङो माखासे गो रान आबादफोर मावो बेफोरो जाहैबाय सिबिं। बेसर, सबाय। फाथो, गुजुथेल, देमसि बे फोरखौहाय जोङो बर'फोराहाय मावो बेफोरखौ मावनो थाखाय जोङो सिगाङावनोहाय हाय ओ-दुब्लिफोराव सिबिंफोरखौ फोनो थाखाय जोङो हालेवनानै लायो हालेवखांनायनि उ उनावहाय बेफोरखौ जेब्ला हालेवखौ। हालेवनानै मोजाङै हाया मोनो अब्ला सिबिं। फोरफोरखौ जेनेबा बेसोरफोरखौ फोयो जेनेबा। बे फोनायावहाय जोङो माखासे रासायनिक हासारफोरबो बाहायो। बाहायखांनायनि उनाव बाहायनानै जेब्ला बेसोरखौ फोगोन फोखांनायनि उनाव बे। देरगोन फिथाय थायगोन बिबार बारगोन बिदि बिनि उनाव देरगासिनो देरांनानै जेब्ला बिसोरहाय आबादफोरहाय ओ-जेनब बा बेसरनो हक सबायानो हक जेब्ला फिथाइआ थायगोन अब्ला बिसोर। खौ फुगोन ओ-सिबिंखौहाय जों खासि दान फुनाय जायो सबायफोरखौहाय जोङो फुनाय जायो ओमफ्राय बेसरखौबो फुनाय जायो। फाथोफोरखौ जेब्ला फोनानै देरगोन अब्ला जोङो बे। बेखौहाय दान्नाय जायो खासिजोंहाय बेनि उनाव। गुजिथेल बिसोरखौबो जोङो फुनाय जायो। बेनिफ्राय देमसिफोरखौबो जेब्ला। रायो अब्ला बिसोरखौ फुनाय जायो बिसोरखौ फुखांजोबनायनि उनाव जोङोहाय ओ-जेनेबा। मारा होयो। मारा होखांनायनि उनाव बिसोरनि जेरै सिबिंफोरनि बेगरफोरखौ। ओ-सबायाइनि बेफोरखौ मारा होनाय। जायो ओमफफ्राय बेखौ मारा होनानै मोननाय बिसोरखौहाय बेगरफोरखौहाय जोङो फाननानै रां आरजियो बे रां आरजिनाय जेरै जोंनि थांनानै थानायाव नांगौ जानाय जेरै जानाय लोंनाय ओ- जेरै थाव संख्रि। बानलु नांगौ जानाय जिनिसफोरखौ जेरै। गाननो गाननाय जोमनाय बेफोरहाय नांगौ जानायावहाय जोङो बे रांखौहाय। बाय बाहायो आरो माने। बे रांजों सोलायनानैहाय जोङो जोंनि नांगौ जानाय जिनिस मुवाफोरखौ बायनानै। लायो बेनि अनगायैबो जोङो दैलांआ-दैज्लां बोथोरावहाय माइ आबादखौ मावो माइआ जाहैबाय जोंनि। देरसिन आबाद बेयो जा बेनिफ्रायनो जोङो ओंखामखौ मोनो मा आबाद बे माइ आबादनि गेजेरजोंनो जोंनि थांनानै थानायनि गुदि राहा। जायो बेखौ माइ आबादखौ मावनो। थाखाय जोङो सिगाङावनोहाय जों ओ-दुब्लिफोरखौ। एवनानै जेनेबा खोथिया फोग्रोनो नांगोन बे खोथिया फोनो थाखाय जोङो माइलि स सुमनाय जायो बे माइलिखौहाय जोङो बस्थायाव खाथेयनानै दैयाव। सोमनानै दोनो गोबां ओ-साननिसिम जेब्लासिम बे खोथ रजनायनि गाजा खिलि जासिमहाय सोमनानै दोननानै जेब्ला बे एवनानै दोन नाय हायावहाय बेखौ। मो-फोमोननानै बेखौ फोनाय जायो आखाइजों जेब्ला बे। फोनाय जायगायाव बाय खोथियाया देरगोन अब्लासिम देरजासिम जोङो जेरै गाइ गायगोन जायगा। दुब्लिफोरखौ हाय एवनानै लायो जेरै एवनायफोरा खामार होनाय बर' होनाय फोमोननाय बिदि जायो बे एवनायनि अनगायैबो जोङो बे दुब्लिफोराव बे माइ आबाद खौ मोजां दै लाखिनो थाखाय आरो दै बारा जानाय खम जानाय बेखौ दाननानै हरनो थाखाय जोङो आलिबो खोनाय जायो बे आलि खोनो आव जोङो आलिखौ दानगोरो बिनिफ्राय खोयो ओमफाय बे जाखांजोबनायनि उनाव जोङो माइखौ गायगोन माइखौ गा थाखाय जोङो सिगाङावनो माइ बे खोथियाखौ फुनांगोन फुनानै जोङो आखा बानायनानै जायो बे आखा फोरखौहाय जोङो ओ दुब्लिसिम लांनो थाखाय जोङो बावखा एबा औवानि बानग्रा दान्दा बायदि बिदिजों फाननानै लांनाय जायो खायफाबा गोजान जायगाफोराव बेफोरखौ गारिफोरजों मोसौ गारिफोरजों सिगाङावथ लांनाय नुयोमोन नाथाय आथिखालाव थेलाफोरजों लाङो ओमफफ्राय बेनि उनाव जोङो माइखौ गायहैगोन माइखौ गायनायनि उनाव गायजेनखालि जोङो मा खालामो बे दुब्लियाव थांनानैहाय बेहाय ओम मैथा फि मैथा बिफां गायो खायफाबा ओमफाय ओ ओमफाय ओ गयजरा फाथै जिरा होयो आरो गायगोन माइ गायजेनगोनखौ थाव गैयै फुननानै गायनाय जायो बेनि अनगायै बिनिफ्राय जेब्ला माइआ मोननोसै सम जायो अब्ला बिलाइ ओंखारबा जोङो मोनसे आ फोरबो फालिनाय जायो बेनो जाबाय कारतिक फुजा बेहाय जोङो माइ खौ मोजां जानायनि थाखाय जोङो जेवारि नङाबा थालिर थाइगेर बिफुाव बेहाय सावनाय जायो बेनि उनाव जेब्ला माइखौहाय जोङो हागोन आरो हाखांनायनि उनाव मारा होखांनानै जोङो बाख्रियाव सोनाय जायो। बेनि अनगायैबो जोङो ओ माइ आबाद बायदिसिना बिदि मावनायनि अनगायैबो जोङो जानो थाखाय दैज्लाङाव मैगं थाइगंखौ दैज्लाङाव आलदा मेसेंआव आदा आबाद मावनाय जायो जेरै दैज्लां बोथोरावहाय जोङो जायो जोगोनार खुमब्रा फोरला थाइबें बायदिफोर बेनि ओमफाय मेसें बोथोराव जायो लाइ लाफा मुला बायदि बायदि आरो एसेनोसै नोंथां आंनि बुंनांगौआहाय।